औ खोनादोंना
औ हेलौ
अ अ खोनादोंना अ नोंथांखौ आं फन खालामनायनि ओ थांखियानो जाबाय नोंथांजों मोनसे आबादनि आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा ओ सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां ओ सावरायजागोन नोंथां
सावरायजागोन दे होमबा बिदिब्ला सावरायनि अ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ओरैनो मा मा आबाद मावो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावथ' ओ गुदि आबादानो जाबाय जिउ खुंनायनि गुदि आबादानो जाबाय माइ माइ आबाद जायखौ जों ओ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ माने गुदि ओ जिउ जिउनि गुदि आदार हिसाबै बेखौनो मानिना लायो दा बेखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो आरो दा ओ दैज्लां बोथोराव ओ माइनि अनगा फाथोनि आबादबो जोंनि ओनसोलथिं मावनायखौ नुनो मोनो आरो औ आरो ओ मेसें बो थोरावबो बिदिनो मेरला आबाद मावनाय नुनो मोनो जेरै ओ अ बिनि अबिनि आबाद अबिलेस स्रा सबाइ ओ फरला बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रो रोखोमनि फिसा बिला आबादखौबो मेसेङाव मावनायखौ जोंनि ओनसोलथिं नुनो मोननाय जायो
औ थारैनो नोंथां आरो बे ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जे थु दा दैज्लां सफैबाय माइ आबाद मावगोन बे माइ आबादखौ ओरैनो खनबेसे मावो ओ आसु बसु आबाद होनो ओमफ्राय माइसालि आबाद होनो बेखौ बोसोराव अरथाद माइखौ खननै गायो नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ जोंनि ओनसोलावथ' बेखौ खननैथ' गायनाय जाया माने सोरबा सोरबाल'सो बेफोरबायदि गायनाय खननै खननै गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
ओरैनो आ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरैनो मा माइखौ गोबां सुबुङानो मावो मा माइनि आबादखौ
जोंनि ओनसोलाव मावनाय गोबां सुबुङानो मावनाय माइफोरा जाबाय रन्जित
अम
माइब्रा स्वर्न आरो बिदिनो गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि माइ दंबावो बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुङानो मावनाय जायो
अ थारैनो नंगौ नोंथां
दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावनाय जायो नामा माने दैज्लां बोथोरनि आबाद बा मेसेंनि आबाद बेफोरखौ मावनाय जायो नामा?
औ नोंथां मावो दैज्लां बोथोराव बिदिनो माइआनो गाहाय जाहैबाय जायखौ जों गिसि आबाद होननानै बुङो बे माइखौ जोंनिजोंबो खनसेजों खनसेल' गायो जेरै गोबां मानसियानो बेखौ थाब खनसे गायनानै थाब हाखांनायनि उनाव जेरै बेसर बिदिनो आलु बायदि बायदि बिदि आबाद अर्था गोरान आबाद मावनो थाखाय खनसेल' गायनाय जायो आरो बे माइ जोंनिजों बांसिन रन्जित ओमफ्राय बाहादुर बिदि बेबायदि माइफोरखौ गायनाय जायो जाय माइनि माबाया जानाया एसे बारासिन जायो गुबुन माइफोरनिख्रुइ
औ
आरो बिदिनो मेसें बोथोराव बांसिन आबादारिफोरा जोंनि ओनसोलाव गोरान आबादखौ मावो जेरै कबि गायो आलु गायो बेसर फोयो आरो बिदिनो ओ फटलफोरबो गायो फटला नैबे गिसि समावबो जायो अर्थात दैज्लां बोथोर समावबो जायो फथल आबाद बिदिनो बि दैज्लांनि लाव फानलु बेबायदि आबादफोरखौ खौ मावनाय जायो नोंथांनि मोननि ओनसोलावबो बे गोरान आबाद मावनाय समाव ओरैनो मा मा गोरान आबाद मावो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव थ' बिदिनो जे जेरै नोंथाङा बुंलांदों बेसर कबि सबाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो दा बेफोर बेफोरखौ माइ जेरै माइ दैज्लां बोथोरनि माइ माइ आबाद मावखांनायनि उनाव मावनायफोरखौ नुनो मोनो दा बेफोर बेफोरखौ मावनायनि जाहोनानो जाहैबाय दा बेफोरखौ जोंनि ओनसोलनि गोबां सुबुङानो रांखान्थिनि थाखायबो माने रां रांनि थाखायबो बेफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव लांनानै फानहैयो फाननायनि नि थाखायबो बेखौ बेफोरखौ गायनाय जायो दा बेफोरनोसै आरो
औ ओमफ्राय जिथु आबाद होनोब्ला बर'फोरनि एकदम गुदि होननांगोन जोङो जोङो गामि ओनोल ओनसोलफोराव नायोब्ला जोङो नुनो मोनो अर्थात बर'फोरनि गामि ओनसोलाव नायोब्ला जों नुनो मोनो जौसेनि हयथ' गुजिबा जौखोन्दोआनो आबाद मावो नङा होमबा नोंथां जिहेथु बर'नि गाहाय थांना थानाय एबा गुदियानो जादों आबाद आबादनि सायावनो सोनारो बेबायदिनो आबादखौ लानानैनो माखासे मेथाइफोर जोङो मोननो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
जेरै जोङो खुगा मेथाइफोर बेबायदि माखासे बे आबादजों सोमोन्दो लाखिनानैनो माखासे मेथाइफोरखौबो मोननो हायो दा बे आबादजों सोमोन्दो थानाय नोंथाङा मोनसे फोरबोनि बागै बुंनो हागोन नामा
औ औ बुंनो हागोन नोंथां बे जों बे आबादजों बे दैज्लां बोथोरनि माइ आबाद सोमोन्दो थानाय मोनसे गाहाय बर'नि गाहाय फोरबोआनो जाबाय बैसागु
बे बैसागुखौ सैत्र दाननि जोबथा साननिफ्राय बेखौ खुंनाय जायो
उ
बे बैसागु फोरबोआव औ सेथि दिनाव मोसौ थुखैनाय नैथि दिनाव मानसिनि जोंनि सुबुं माहारि मानसि फोरबो आरो बिदिनो थामथि माने बियो सातदिन जायो बेयाव सेथि नैथि दिनाव मोसौनि ओमफ्राय मानसिनि ब ओमफ्राय बिथिं थामथि ब्रैथि बाथिथिं दाउ अमा हांसो बेफोरनि ओ फोरबोखौ जोङो लानायखौ नुनो मोनो
नोंगौ नोंथां ओमफ्राय जोङो आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो बे माबाखौबो बुंनो हायो नामा नोंथां ओ जेराव जोङो बै हाल जांख्लाफोरा हाल जांख्राखौबो बुंनो हागोन अ होमबा नोंथां आरो बेनि उनाव जोङो ओ आबाद जोबखांनायनि उनाव बै मागो मागोआबो नङा होमबा मागोआबो जोङो फोथारनिफ्राय गायखां फुखां लाबोखांनायनि उनाव जोङो जिहेथु गायनाय फुनाय समाव मेङो दुखु खस्थ' मोनो बेखौ बावगारलांनो थाखाय जोङो मागोआव फिथा सौराय जानाय जायो जाहाथे दुखु दाहाखौ बावगारलांनो थाखाय बेबो नङा होनबा नोंथां ब जायखिजाया अब्ला होमबा दिनैनि जे सावरायनाय आयदा बेखिनियावनो दोनथ'सैना नामा नोंथां
औ नोंथां जागोन औ दे गोजोनथों।